हेलौ।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंनिसिम नोंथांनिसिमबो।
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ माबोरै दं नोंथाङा दासान्दै?
ओ दाथ' मोजाङैनो दङ' नोंथां ओ नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ आङो दिनैनि बे समाव ओ नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ जोंना बर'नि ओ बर' माहारिफोरनि जोंना दाउ अमा फिसिनायनि बागै एबा जोंना दाउ अमानि बागैबो गोबां दङ' मोसौ मैसो बिदिनो ओ हांसो ना बिदि बिदि फिसिनायनि बागै आं नोंथांजों सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन।
औ औ जागोन नोंथां।
थाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिनो जोंना अमा फिनाय एबा दाउ फिनाय होनोब्लाथ' जोंना आबादावसो गोलैयो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ बिदिनो जोंना दाउ अमा फिसिनायाहाय गोदो आ बै आबौ एबा गो दोनि सुबुंफोरखौ नायोब्ला जोङो दानि रुजुनायाव गोबां गुबुन गोबां गुबुन रोखोमनि एबा गुबुन गो गोदान गोदान आदब जों जोङो दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो ओ दानिया गोदान आदबजों फिसिनो लाबाय
औ औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो आङो अमा फिसिनायनि बागै नोंथांनि सेराव सुंद'यै फोरमायना होनो सानदों नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां।
बर'नि दानि मुगानि अमा फिसिनाय आरो गोदोनि मुगानि अमा फिसिनायनि गेजेर राव आङो मा मा फारागखौ नुदों आरो मा मा मुलाम्फा एबा मा मा खहा बेखौ नुदों आं ओ एसे बुंलांनोसै नोंथां ओ जोंना गोदोहाय अमा फिसिनाय होनोब्लाथाय न'खरसेयाव मानै माथाम बिदि अमाखौ खौ लानानै फिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ औ नंगौ नोंथां
बेनि ओ उल्थायै दानि मुगायाव जोङो समजों लोगोसे ओ गोबां रां रुफानिबो आंखाल जानानै फैबाय बेनि थाखायहाय जोंहा ओ बर'नि न'खर एबा गोबां बर' लाइमोन एबा बर' आइजोफोरानो जोंना अमा फार्म बायदिसिनाखौ न'आवनो बानायनानै जोङो न'आवनो ओ अमाखौ गोबां अमा लानानै अमाखौ फेदेरो
औ नंगौ नोंथां
अमा फेदेरनाय होनोब्लाबो गोदोहाय जोंहा ओ अमाखौ फिसानिफ्रायहाय जोंहा देरनायालागै से बोसोर एबा से बोसोरनि बांसिन लायोमोन
औ औ नोंगौ नोंथां
हा दानि गोदान आदबजों फिनानै जोङो बे से बोसोर ओ फिसिनायनि नागारै जोंहा ओ बा दान एबा द' दानावनो जोंहा अमाखौ गोरलैनिफ्राय फिनानै फेदेरनानै फाननो हानाय जायो। औ औ गोदोहाय जोंना ओ बिदिनो अमा देरैनि जाहोन होनोब्ला जोंना न'नि ओ गुन्दै बिदिनो न'नि माइरं बेफोरखौनो जोंना रुनानै होला बायोमोन आरो जोंना न'नि बारियाव मोननाय थास' हाग ग्रा बेफोरखौ जोंना रुनानै होनायनि जाहोनाव गोदोनि अमाया ओ एसे लासैनो देरखांबोयोमोन जाहाथे दे बियो मिथिंगानि औ मिथिंगाजों गोरोबफानानै बियो देरबोयोमोन नाथायहाय जोंहा ओ बेखौ दानि मुगायावहाय ओ बे अमाखौनो जोंहा एखे रोखोमनि अमाखौनो जोंहा द दानाव देरनायनि देरहोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनिया रां बेनि रांनि थाखाय जोङो दानि दानि मुगायाव गोबां गोदान आदब बाहायनो मोन हायो जेरैहाय जोंहा बे अमाखौनो जोंहा बिजि होनानै एबा गोबां भिटामिन गोनां दाना जाहोनायनै गोबां दाना बायदिसिनाखौ जोंहा थाब थाब जाहोनाय नै ओ थाब समनि गेजेरावनो एबा सुंद समनि गेजेरावनो गोबां ओ अमाखौ गोबां गिदिर खालामनानै बेखौ गोबां बेसेनाव फाननो हायो
औ औ नंगौ नोंथां
बेनो जोंनि रांङारि बिथिंआव दावगानायनि जोबोद ओ मोनसे मोजां लामा नाथायहाय जोंहा ओ बेनि ओ बेफोर बेफोरबायदि फिसिनाय अमाखौ जानायनिख्रुइ जोंना गोदोनि आदबजों फिसिनाय अमा बेदरखौ जायोब्ला जोङो देहायाव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैया आरो जोङो बेनि बेदरखौ गोथाव एबा सुवाद गोनां मोनजायो नाथाय जोंहा दानि अमा बेदरखौ जायोब्ला जोंहा देहायावबो जोंना गोबां ओ लोरबां जायो एबा बेजों लोगोसे जोंहा ओ बे अमा बेदरखौ जायोब्ला बारा सुवाद एबा गोथावखौ जोङो गोदोनि बायदि मोनला एबा खम मोनसै
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोंना दाउ फिसिनायनि बिथिं सिङावबोहाय ओ जोंना दा गासै ओ बरनि नखरावनो दाउ फिसिनायखौ नुयो थेवब्लाबो जोंहा बे दाउ फिसिनायखौहाय दानि मुगाजों फिसिनायखौ जोङो बिनिनो गेजेराव गोबांखौ नुयो जेनेबा जोंहा गोदोथ दाउखौ फिसियोब्ला जोंहा ओ बिदिनो नखराव ओ जि एबा नैजि बिदिनो फिसिनायखौ नुयोमोन नाथाय जोंहा दानि दानिया रोजा रोजा दाउखौ नआवनो फार्म बानायनानै नआवनो फिसियो आरो बेखौ गोदोनि बायदि जोंहा बारि दुब्लि एबा बायदियाव नखर ननि जायगाफोराव जोंहा एरनानै जानो होआ
औ- औ नंगौ नोंथां।
मोनसे ओ फार्म होनोब्ला जोंना मोनसे गला गग्रा थागोन। बे गग्राजों लोगोसे सोरगिदिं जोंहा नेट बायदिसिना बेरा दुमथिनाय थागोन। बे सिङावनो बे दाउखौ दोननानै ओ बेयावनो जोंहा दानाखौ होबाय थायो। आरो बेजों दाना होनायजों लोगोसे सान फ्रोमबो जोंना दाउनो बायदिसिना मुलिखौ होयो। जोंना जाहाथे बेमार जानो हाया दाउआ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां दाउ फिसिबाथ' जोंना जायगाफोरावबो लेथ्रा जायो आरो बेमार जानायनि चान्सआबो जोबोर गोबां जायो बेनि बेनि थाखायनो जोंना सानफ्रोमबो मुलिखौ होयो आरो गेजेर -गेजेर जोंना बेजि बायदिसिनाखौबो होनो- होनाय जायो। बेनि जाहोनावनो जोंहा गोदो ओ थाम दानाव देरनाय दाउ द दानाव देरनाय दाउखौ जोंहा दानि मुगायाव थाम दानावनो फेदेरनानै ओ फानहरनाय जायो। बेनि जाहोनाव जोंहा ओ बे दाउ बेदरखौ जायोब्ला जोंहा गोबां देहायाव गोबां गो ओ जोंनि सोलेराव गोबां ओ बेमार आजार जायो होननानै जों मिथिना मोनो। आरो गोदोनि दाउ बेदरखौ जायोब्ला जोङो बिदि बेमार आजार जानायखौ जोङो नुना मोनामोन। मानोना जोंना डाइरेक्ट बायदिसिना दा मेडिसिनखौसो जानाय जायो। मानोना बे मेडिसिनखौनो सानफ्रोमबो दाउनियाव होयो आरो बे दाउखौनो जोङो जायो। बिदिनो जोंहा देहाफोराबो जोबोर गोबां जालांनायखौ आंङो नुनो मोन्दों एबा हमदांनो मोनदों।
औ -औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो नोंथाङाबो दाउ, अमा फिसिनायनि बागै एबा ओ ना एबा हांसो बेफोरबायदि फिसिनायनि- नि मुलाम्फा एबा खहाखौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङानो बुंलांनाय बायदि ओ दा ओ बर'नि आइजोफोरा जोंना बांसिनानो गोबाङानो आइजो माने अमा -अमा फिसिनाय जायो आरोना जोंनि ओनसोलावहाय नुनो नों आं गासिबो नख'रनियावनो गोबाङानो अमा दङ। दा अमा फिसिनो थाखाय जोंना फार्स्टआवनो नांगोन मा अमानि गन्द्रा। अमा गन्द्रा बानायनो थाखाय आगोलनि गोदोनि आबै -आबौमोनाथ' मा अमा गन्द्राखौ जोङो ओ थोरिजोंसो लुनाय ओ लुनाय नुनो मोनोमोन आरो। नोंथां बेनि उनावहायानो दा नुनो दों मा खायफाया थिंजों ओ बिदिनो थिंनि बिदिनो ओ न' बानायनानै दोननाय जायो खायफाया दा आरो दानि जुगाव नुनो मोनदों मा न'नि थिं बानायो नाथाय बेहाय पाकानि बानायनाय जायो आरो ना बेखौ प्लास्टार खालामनानै दोननाय जायो ओ ओमफ्राय ओ जोंना फार्स्टआवनो बे न'खौ नांगौ जाहैबाय बेनि उनावहाय न' नांगौनि उनावहाय जोङो मा अमाखौ ओ बाजारनिफ्राय एबा ओ गामि खाथिनि एबा ओ बिदिनो जायगाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौ जोङो ओ न'आव लाबोनाय जायो फार्स्टआवहाय लाबोनायनि उनावहाय जोङो मा अमा फि नो थाखाय जोङो गुन्दै नांगौ जायो आरो ना ओ जेनेबा अमानि आ दार नांगौ जायो बे आदारावहाय जोङो मा ओ गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोनाहाय बे आदारावहाय जोङो फार्स्टावनो जोङो बे माइनिफ्राय माइ सौनानै मोननाय ओ बाख्ला एबा बेनि जुजाय बेखौ जोङो अमा आदार हिसाबै बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओमफाय बे बाहायनायनि उनाव हाय जोङो मा अमा आदारखौ बेजोंल' बाहायामोन जोङो गोदोनि आबै आबौ मोनाहाय मा बेयाव ओ न'निनो जानाय बिदिनो लाव फिथाइ दङ बेखौ जोङो रुनानैबो होयो। ओमफ्राय दङ मा जोंना थास' थास'खौबो‌ जोङो रुनानै होयो। ओ बेनि उनावहाय मा दानि जुगाव नुनो मोनदो मा बेफोरखौ होआलासिनो ओ गोदो ओ गोदोनि बिदि ओ बेसादफोरखौ होआलासेनो मा दानि जुगाव नुनो मोनदोंबा भिटामिन जेनेबा जोङो दा ओ अमानि सापर सापर बानायनाय नुनो मोनदों बेखौ बाजार एबा गलानिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो होनाय जायो आरोखि। माने ओ होनायानो होनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा गोदोनि अमाफोरा बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेन जोंना मिथिंगाया रिजों ओ लोब्बा लाखिनानै बेहाय ओ मिथिंगायारिनि ओ महर लानानै बेयो देरोमोन नाथाय दा मा ओ बिदिनो भिटामिन एबा ओ सापर बेफोरखौ होनायनि उनाव मा अमाया द' दान एबा स्नि दानावनो बेयो देरो। गेदेर जायो जाहैबाय। बेनि उनावहाय जों मा अमायाथ' मोननै रोखोमनि थायो जेरै ओ बुन्दा मासे एबा बुन्दि मासे जेराव ओ बुन्दाया फिसा होआ जाहैबाय बुन दिया माने फिसा होयो। बे फिसा होनायखौ जेन'बा इदिनो ओ द' दान एबा स्नि स्नि दान एबा दाइन दाननि उनावहाय बियो फिसा जोनोम होयो आरो ना अमाया बे फिसा जोनोम होनायाव ओ बे फिसाखौ जोङो मा बाजार बाजारफोराव फाननाय जायो एबा न' खाथिनि ओ जेन'बा ओ जोंनि ओनसोलफोरावहाय बायनाय जायो नालाय। बेसौ ओ बेयाव फा हरनाय जायो रांनि थाखाय ओ बे जोङो अमा फाननायनि रांजोंनो मा न'खर खुंनो हायो आरो ना। दानि जुगावथ' ओ बुहुत गथ'फोरानो जोंना फरायनाय थायोना दालाय फरायनाय आव नांगौ जेरै बहिकित दाब आरि बायदि बायनो थाखाय जोङो बे रांखौ बाहायनाय जायो आरोना। बेनि उनावहाय मा जोंना गथ' - गथाइ फोरखौ ओ बिदिनो ओ फोरोंनाय जायो बेयाव ओ अमा लानानै जों फेदेरनानै बेखौ फानबाथाय रां मोनबाथाय जों बेजोंनो एसे ओ न'खराव माने हेफाजाब मोनो आरोना। रांनि खहा जानायफोराव जोङो एसे हेफाजाब मोननाय जायो। बेनि उनावहाय मा जोङो अमा फिसाखौ फाननानै ओ रां मोननाय आद बेयो आरो बेनि उनावहाय जों मा अमाखौ ओ देरबाथाय बेखौ फुट सिथारनानै आरो बाजारफोराव गलाफोराव जोङो बेखौ बेदर हिसाबै बेदर बावनाय बेखौ फाननाय जायो आरोना। बेनि मोननाय रांजोंबो जोङो न'खर खुंनायाव एसे हेफाजाब मोनो आरोना नों थां ओ दाथ' बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जाबाय नङा। नङा ओमबा नों नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां? नों गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम ओ मिथि फेरै एबा ओ गोदोनि जेरै अमा फिसिनाय एबा दाउ फिसिनाय बेफोरखौ मिथिफेरनो मोनै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय बिनि ओमफाय नोंथांनिफ्राय जोबोर - जोबोर साबायखर। गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोन्थों।